हेलौ।
औ खोनादों ना?
थांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो होननासो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा बर'नि जानाय लोंनायनि बागै खोन्थानो हागोन ना?
औ। जानाय लोंनाय होनबाथ ओह जों बर' फोरा आबाद मावनानैनो जायो। नङा होमबा नोंथां जों साफ्रोमबो बर' हारियानो दिनै ओ दाथ दैज्लां बोथोर दुब्लि फोथाराव ज जोंनिया माइ फोरा दिनै गायनो हमबाय। आरो जोङो माइ आबाद मावनानैनो जायो। बरनि स्निजिबा जौ खोन्दो मानसियानो आबाद जों लोबबाग आबाद मावनानै जायो। औ आबाद खौ जोङो माइ आबादखौ ल' मावा जों माइ आबादनि माने माने माइ आबादा जोंनि थाखाय गाहायसिन आरो। माने जोंनि जाग्रा आदार हिसाबै जोङो ओंखाम जायो नालाय जों माइखौनो गाहायै साननानै लायो।
नंगौ।
आरो ओंखामजों लोगोसे जोङो ओंखामखौल' आनथा जाया नङा होमबा? ओंखाम जानो‌ थाखाय जोङो मैगं जेरै खुमब्रा मैगं ओंख्रि जेरै ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जेरै नाफाम जानाय गोखा गोखै नार जि अमा बेफोरथ' जोंनि गोदो आबौ आबैमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नङा होमबा? दिनै बेफोरखौनो जों बर'फोरा संनानै जायो। अब्ला नों नोंथांमोननि साइडावहाय मा मा ओ बिदि आदारखौ बांसिन जायो नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा ओंख्रि बेजों लोगोसे आरो मा मा जायो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनावथ' दा बे अनला ओं ओख्रि अनलाजों दाउ बेफोरखो जायो आरो
औ
दाउ आरो नारजि अमा सबाय अमा बेफोरखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो
औ आरो नोंथांनियाव मोनसे खोथाखो सोंनो सानबाय आं बे अमा अमा नारजिखौहाय बोरैहाय रूनाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन्ना
ओ नारजिखौ जोङो फार्स्टआवनो फाथोनि महराव मोनो आरो नोंथां फाथोखो ज जोङो फोनानै लाग्रोनांगोन बे फाथोनि बिलाइखौ फोसेबना जोङो सानदुङाव फोरानो
औ
अब्ला बियो नारजिनि महर मोनो आरो जेब्ला रानो
औ
बे नारजिखौ जोङो अमाजों जानो हायो आरो जों जेरै अमाजों जानोबा जों अमाखौ एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ जाबाय फार्स्टआवनो गुबुन मोनसे आयजेंआव आरो नारजिखौ एसे सोमहाबनानै जोङो बासिनानै थाराफोरखौ बासिनानै लानांगोन जायो आरो जाखांनायनि उनाव बेखौ सारायाव ओ साराय गुदुङाव जोङो बेखौ माबानाय जायो आरो संनाय जायो बेयाव खारै होनानै बिनि उनाव ओ जेब्ला नारजि या गोदौओ अब्ला जोङो ओ बेदर अमा बेदर बायदिसिनाखौ होनाय जायो आरो आरो मस्ला हिसाबै जोंथ' आरो फानलु बायदिसिना होखानांगौ जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला खारैखौ मा मा माबायाव बाहायनाय जायो अनला खारै एबा नारजिखौ
अनला खारै होननानैथ' बुङोब्लाथ' जोङो खारैखौ जोङो थालि बिफांनिफ्रायनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां थालि खौ जेब्ला नोङो दाननानै गोरान खालामो बेखौ सावनानै ह हांगार बानायगोन बे हांगारख खौनो हांगारनिफ्रायनो जोङो ओ लदा खालामनानै दोनो आरो जों बेखौ नांगौ जायो बोला नों बेखौ बाहायगोन आरो माने खोनसेयावनो जों बेखौ फसरनानै दोनखाया माने एसे मुथासे मु ठासे नों खारैखौ लानानै - बेनो बा थिंबो मायावबा नोङो जेराव नोङो फिल्टार बायसा खालामनो हायो बेयाव सुबिदा खालामनो हायो। बेयाव नों फखरनानै लानाय जायो आरो। औ बेजों लोगोसे जोङो आरो मा होनगोन जोंनि बेखार दैया बिदिनो ओ ओंखारगोन दै बायसा गोजा ओंखारगोन बियो जेरै सा बायसा लाल साह बायसा नङा होमबा? बियो थालिर फस्लानि आथिया थालिरनिया बांसिन गोबाब जायो होननानै जों फोथायो आरो बांसिन मोजां देहानि थाखाय खायनानै फोथायो। बेखायनो जों खारै बेखौ जोङो ओ खुमब्रा खारै जेरै सबाइ खारै बिदिनो साम'आव बो होनाय साम'जोंबो जेरै खारै संबोला एसे गारलानानै होयो थिग बिदिनो ओ माबाया ओ नारजि अमायावबो जेरै एसे खारै सारानानै होयो जेराव बियो एसे गुरै जानायनि थाखाय आरो लोगोजों खारै खारैखौ जों गोबां ओंख्रिजों जाजायो जेरै ओ जेरै जोंहा फान्थाव मोखि बा टमेट'नि खारैबो जानो खां जेरै मैथायावबो होनो हागोन नों आ नङा होमबा जेरै नोङो जायखौ जोङो खोदोम मोखि होननानै बुङो बेयावबो नोंङो होनो हागोन। टमेट' आबोनो ओह लानानै जानो हायो। माने खारदैआबो जोबोर ओंख्रि गोबां जों ओंख्रिजोंनो मिलायो आरो। मानोना बेबो ओ होलांनानै जाग्रासो नङा खारैखौ नों दडाइरेक्ट ओंखाम जानो हाया बियो मायावबा होलानानै जो जानाय जायो आरो मानोना जोङो बांद्राय थाव जाबाय थानायाबो जोंनि देहानि थाखाय खहा दोङ बे ओंखायनो जों सप्तायाव खनसे नङबा खननै जोङो खारै जानाया गोनांथार आरो। जोंनि देहाखौबो कन्ट्रलाव लाखिगोननो नङा हबा मानोना जों बांद्राय थावजाबाबो गेस्टक जायो।
औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंआथ' जोङो गोबां थाखायायो नङा होमबा खुमब्रा जोगोनार बिदिनो भिन्दि लेस्रा नि पटल बैसांफो ल लोगोसे जोङो अ ओ जुख ओ खांख्रिखला नङा ओमबा
औ नंगौ
जायखौ जों केरेला होननानै बुङो खांख्रिखलाया केरेला गोखाबो थायो। बिनिफ्राय जोङो नर्मेलबो थायो बिदिनो जों गोबां आबाद बेखौ गाव गाय जानो आन्था जोङो साफ्रोमबो बर'फोरानो मावना जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय मा मा ओंख्रिखौ मावनो नानै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन बोरैहाय जोङो संनानै जायो। औ साम'खौ बोरैहाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन आंनो।
औ हागोन नोंथा।
दे।
सामु खौथ' जोङो फास्थावथ'जोङो हमनानै लाबग्रो नांगोन। ओ दो दैमा दंग' जेनेबा हाखरफोरनिफ्राय बेखौ लाबोनानै जोङो हमना लाबोनानै बेयाव मैला थायो नालाय बेखौ जोङो जेनेबा हरनै सोमनानै दोग्रोनांगौ जायो। सोमनानै दोनखांनायनि बेनि उनाव बे जेब्ला मैलाया ओंखारो अब्ला बेखौ जोङो ओ मा होनो हख'नो गोनां जाफिनो आरो‌। दैमा फोरनियाथ आरो मैला गासि सिनो नालाय बेखौ हखांनाय बे ओ मा होनो बे ओ साम'नि बे गिलिपखौ बोखारनांगौ जायो आरो आरो बे सामु नि लान्जायखौ दाननांगौ।
नानै लानानै ओ सुनानै मोनसे आइजेंआव लानानै बेखौ ओ इसा नांगौ जायो आरो। खायसेफोरा थावैसै खाव फोरा थाव होआ आरो। एवफ्रामखांनायनि उनाव एवफ्राम खांनानै लानायनि उनाव बेखौ दालिफोरजों खारै जानाय जायो आरो।
औ-औ आथिखालाव नों नोंथां मोननि साइडआव सामु गोबां मोनो ना मोनला।
ओ आथिखालावथ' जोंनाव सामु खौ दैमा ओइजि दंग' आव मोननाय जायो मोननायालाय।
औ
बिदिबो गैद्रायि नोङा आरो।
ओ नांगौ जा अब्ला जानायखौ जोंङो गाव गायनो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा होमबा बा जेखौ जों गाव माव मावनानैबो जानांगौ बेनि अनगायैबो जोङो बाहेरानि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोङो मानामुनि माना मुनि खिफि लेवानि सिब्रु सिब्रुखौथ' जों आथिखाल खालाव बारा मोनो थांला थेवबो जोङो बर'फोरा सिब्रु मैग खौ ओंख्रि जायो लोगोसे जोङो नोरसिं बिलाइ जेरै हाग्रायाव मोननायनो बिलाइ दिंखिया नङा होनबा बैफोर रखमखो जायो जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि स्किननि मोजां जायो होननानै जों फोथ थायो नङा होमबा जेख जोङो आरो सजना खौ खौ सज'नाखौबो जोङो साफ्रोमबो मानसियानो सजना जानांगोन आइजोफोरा बेखौ बांसिन जानांगौ मानोना बेयाव गोबां रोखोमनि आइरन थायो आरो सजना बिलाइखौ जों फिथाइखौबो जायो लोगोसे जों बिलाइखौ खौबो जायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद देहानि थाखाय मोजां मानोना बियो बयनिखुरैबो भिटामिन थानाय ओंख्रै होनबला सजनाया आरो बेखायनो गोबां मानसियानो बेखौ जायो आरो बेनि दामाबो मा जेराव जोबोर गोबां नों गोरलि समावनो खौ दिहोननो हायोब्ला बिनि दामाबो गोबां जायो आरो सारिस' पास' गाहाम जायो बिनि किल'
औ
बिदिनो जोङो जायो बेफोरो आदाराबो जोंनि देहानि थाखाय गोनां जेखौ जोंनि देहायाव नां गौ बे आदारखौ जों मोजां देहाखौ जाना जों गुबुन बाहेराफोराव जोङो खुलायै फाननाय फास्ट फुडफोरखौ जों जानो नाङा जोंनि देहाखौ गुफुंला जेनेबा बेफोरबो जोंनि जानायजोंनो सोनारो नङा होम बा बेमार आजाराबो जों जानायनिफ्रायनो सोनारो बेखायनो जोङो मोजां आदारखौ जानांगौ जेराव जोङो गावगायनो गायनानै जानो हायो गावगायनो मोनो न'आवनो बेफोरखौ जानांगौ गौ आरो नोंथांमोना आरो नोंथांमोननि साइदाव आरो ओ अनलाखौ बोरैहाय जायो अनला खारै
औ औ खोन्थानो ओ अनलाखौ संनोबाथ' जोंनो एसे माइरं नांग्रोन नङा होनबा माइरंखौ जोङो दैयाव एसे सुमनानै दोननांगौ जायो ओ बेनि उनाव बेखौ सुनानै एसे दै फोराननो थाखाय खाय सान्दुंआव दोननाय जायो आरो ओ जेब्ला दैया रानो अब्ला बेखौ गियोबाथ' जि एबा दानिया मेसिनफोरबो बाहायो मेसिनफोरावबो देनो हायो
नंगौ
औ बेखौ देनानै लाग्रोनांबाय लाखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो ओ मा होनो ओ दैखौ जोङो ओ सारायाव फुदुंनानै लाग्रोनांगौ नोंथां ओ बे दैया जेब्ला ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जोङो बे अन देना दोननायखौ एसे एसे सारसो सारसो होनांगौ जायो आरो। ओ दलब होबाथा थाइ बियो गथा खायो।
औ नंगौ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोब थ'नोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोन्थों।